औ
दा दावबायनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनाव एसे मायबा मोनसे मिथिगोन नामा होननानै हरदों आरो ना दावबायनायनि सोमोन्दै
आंबोथ' दा दावबायनायनि सोमोन्दै बारा मोजांयै मोनथिजोबा
औ
थेबाबो आं दा बेखौ मिथिगो आरोना जों जा फरायनानै जों जा गियान मोनो
औ
जों बैफोरनिख्रुइ फराय लेखायाव मोनै गियानखौ जों दावबायनानैबो मोननो हायो आरोना
अ थ' दावबायनानै जोङो गोजोनो गोसोखो
औ-औ गोजोननायबो मोनो आरो दुखुफोर थाबाबो जों दावबायनानैनो गोसोखौ गोजोननाय मोनो
औ दा जोङो सोलोंथायावबो फरायबाय थानाय समाव दावबायनो मोनो
औ-औ
बिनो जोंनि खाथियाव मा मा जागासो दंसोयोबा
ओरैनो दा जोंनि खाथियाव नैबे साहाथिं सुकि सुकि हाजोबो दङ
सुकि हाजो अ
औ बेजों बिथिंबो थांनो हायो सकि बैथिं दङ सरल पारा दारागाव
बिदिनो सोरबा सोरबा भिडिअ बानायो फट' बानायोमोन दावबायनो थांनानै इसोरो मबाइलाव नायफिननानै जोबोर गोसोखौ गोजोननाय मोनो
औ
आरो जोङो मबाइलाव नायनो हायो जागाफोरखो
औ
जोङो थांनानै रियेलाव जुदि नायोब्ला दावबायनानै
औ
अबोला बांसिन गोजोन आरोना
औ-औ नोंथाङा सकि हाजोआव सकियाव थांफेरबाय नामा
हा
सकिआव
अ थांफेरबाय
औ ओरैनो आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
सुकियाथ' बयबो गोजान गोजाननिफ्राय फैयो मानसिफोरा दावबायनो
औ
बिदिनो हाल दं बिदिनो पिकनिक पिकनिक स्पटआनो दानो नैबे हमना ला मोनसे
औ
पिकनिकबो जायो मानसिफोरा
औ
आरो बांसिनानो जागा नायनो थाङो बेवहाय
औ
जेरै पाहार सायाव यै मन्दिरबो दङ
औ
थांनानै जोङो बेयाव मन्दिर नुहैदो इदिनो मानसिफोर गुबुन गुबुन निफ्राय फैनाय नुहैदों बेनो गोबां हाजो दोङो ओमफ्राय
बोहैनाय दैसा दोङो
औ
एकदम गोजोन दै गोसोखो जोबोर गोजोनो
औ जोबोर गोजोननाय मोनो।
सकि हाजोआ बिदिनो आरोना हाजो रं।
जों मिथिंगायारि नुथायखौ नुबाथ' जोबोर गोजोननाय मोनो।
अ।
हाजोफोरखौ नुनो मोनबा।
उम।
बिफां लाइफां दङ बेयाव गोबां।
औ।
गुबुन मानसिफोरा फैनानै जुदि जोंनियाव सुखिया हाजोफोराव आसामाव फैयोब्ला गोबां गोजोनो मानोना बि फां लाइफांजों सोरगिदिं बुंफबाय नालाय।
औ।
मिथिंगायारि
औ।
गुसु जायो जायगाफोरा। दे दावबायनाय मोनसे सोलोंथाइनि मोनसे बाहागो गोलैयो।
औ।
बा नोंथाङा मा मिथिबावो दावबायनायनि सोमोन्दै जिहेथु।
आंबोथ' दा दावबायनाया बारा मोजाङै मोनथिजोबा।
अ।
जोङो दावबायनो मोनबा गोसोफोरा मोजां मोनो।
औ।
आरो जों दावबाय
जोंनि गोजान गोजानाव ओ मा मा दङब्ला जागाफोरा।
दा जों शिलंफोरावबो बिदिनो दावबायनो थांनो हायो।
औ।
आरो गुबुन गुबुन दावबायनो थांनो लागा गोबां जागा दङ।
औ। शिलं गोबां मानसिफोरा थाङो शिलंफोराव।
औ आरो दुमजांफोरबो दं।
टुमजां औ। बेफोराव थांनो लुगैयो आरो दावबायनो।
औ औ। जों मिथिंगायारिनि जोबोद गियान मोननो हायो आरोना बेफोराव थांनो मोनबा। आरो लोगोसे सुबुंफोरजों बोरै बोरै सनमान होनांगौ बेफोरखौबो जों मोनथिनो मोनो दावबायनो थांनायनि गेजेरजों। जों बेवहाय दाबायनो थांबा आरो जों दावबायनो थांबा गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौबो लोगो मोनो। बेफोरजों रायज लायनायाव जोङो। जुदि रायज्लायबाय थानो मोनोब्ला जोंना जा गिनाय बेफोरबो खारो।
अ।
साहस मोनो।
ओ। दावबायनो नांगौ मानसिया गोबां जिउआव।
औ।
दावबायायोब्ला गोबां गोजोनो आरो ना।
औ।
शिलं। बे शिलंआव थांनो जोबोद गोसो आरो ना जोंबो।
औ। आं खेबसे थांफेरबाय
शिलङावना
औ
बिदिनो मा मा नुनायब्ला
नाथाय आङो गासै जायगायावनो गिदिंजोबनो मोनाखै आरोना आं बेवहाय बरा पानिखौ नुदो उमियाम लेकखौ
अ
बेवहाय औ वाटारफलबो दोङो
हाजोफोर दोंना गैया
हाजो दङ औ लामाजों हाजो सेर सेर हाजो सेर सेर लामा दङना जोबोर मोजां मोनो आरोना
अ बिदिनो लामाफोरालाय पाकानि आरोना
औ पाकानियानो
थांनो मोनफेराखैना
औ
थांनो गोसो दं
औ
जोंनि खाथियाव मा मा दंबावोथाय जायागाफोरा
आंबोथ' दा जोंनि खाथिनि जायगाफोरखौनो मोजाङै गिदिंजोबनो मोनाखै आरोना
अ रांनिबो गोनांथि जायोना
औ रांनिबो गोनांथि जायो
दावबायनो जोबोर गोसोमोन आंबो गुबुन गुबुन जायगायाव
औ
गोसोआव खान्थि मोनो दा लोगोफोरजों बेरायनोबो गोबां मोजां जायो गोसोखौ गोजोनो ओ दावबायनायाव रांनि रांनिबो गोनांथि जायो नालाय बेखायनो जागाफोरखौहाय मोनथिजोबा बारा बारा जागा नुवाखै नालाय ओदिनो गुवाहाटिफोरावबो गोबां नायनो लागा जागा दंसोयो
औ गोबां दङ
गोबां मन्दिर दं
साइन्स मिउजियामफोरबो दङ बेवहाय हाबनानै नायनो हायो
साइन्स मिजियामफोराथ' जोंनि साइन्स इडुकेसननिनो मोनसे बाहागो
औ
थ' मोनथिया आरोना
हाथरखि न'फोरबो दङ हाथरखि न' औ दानि जुगाथ' जोंना बिगियाननिनो जुगा नालाय बेफोराव दावबायनो थांनो मोनबा एसे मिथियो आरोना बिगियाननि बागै
अ ओ दावबायनो मोनजोबाखै गोबां जायगाफोरावनो थांनो लागा दं जों गोसोखौ खान्थि मोनो आरोना दावबायनो थाङोब्ला इदिनो दाथ' जोंना गरम बनद' सलिगासिनो दं
औ
दा नोंथाङा जेरावबो थाङाखै नामा बेरायनो
आं दा बर'बो दावबायनो थांथ'वाखै
अ
नोंथाङा थांबाय नामा?
आंबो थांनाय जायाखै।
औ।
बिदिनो दारागाव सुकिबाराव थांनो नंदोंमोन।
अ।
बिदिनो रांनिबो गोनांथि जायो नालाय।
औ।
औ नांगौ जायो थाव खरसा। स' दावबायनाया गोबां इम्परटेन्ट जोंनि लाइफआव। नोंथाङा बेखिनिखौनो मोनन्थिगौ आरोना दावबायनायनि सोमोन्दै।
आं बेखौनो मिथिगौ आरोना। दावबाय आंथ' दा दावबायनायनि बागै बारा मोजाङै मिथिला।
अ।
नाथाय दावबायनाया जोंनिया जिउआव गोनांथार आरोना जोंनि जिउआव जौगानोबा।
इमपर्टेन्ट।
आरो जों दावबायनो थांनायाव गावनि मेगनजों जा नुयो। जों दा बै मबाइलफोराव नुनानै गोजोननाय मोना आरोना। गावनि मेगनजों नुब्ला बांद्राय गोजोननायखौ गियानखौ मोननो हायो।
औ औ दे होमबा ना।
औ दे दे।
जाबाय दे बेखिनियानो दाथ' एसेबां मोन मिथिला नालाय दे होमबा ना।
औ दे।
औ दे।